औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ दा होमबा नोंथांजों दा
औ सावराय जागोन नोंथां। नाथाय मा आयदानि सायाव नोंथां?
अ आयदाथ' जोनो रुम आरो हस्टेलनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला औ औ
बिदिब्ला नोंथाङा बिदिब्ला नों नोंथाङा एसे जागायनानै होग्रोदो नामा?
औ औ औ दा नोंथां आङो लजिं एबा रुमनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनोसो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
दा जोंना रुमखौ जोंआ बर' रावआव लजिं होननानैबो जों मिथिनो मोननाय जायो दा जोंहा। लजिं होनना बुङोब्ला जाय जेनेबा गावनि पारमानेन्ट न' नङा बेखौ बुजियो माने गुबुननि न'आव फैनानै फैसा एबा रान होनानै थाफैथ'नाय बेखौ बुजियो दा जोंहा बेयाव थानो थाखाय जोंहा गुबुन जायगायाव थांनानै एबा गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो थाथ'नो थाखाय एबा बबेबा मोनसे जायगायाव फरायनो थाहैब्ला बैयाव बोसोरसे एबा बोसोर सोनि थाखाय थाथ'नो थाखाय जायगा नांगौ जायो बे जायगा नांगौ जानायाव जोंहा गुबुननि न'खराव फैना थाफैथ'नो गोनां जायो जायखौ जों लजिं होननानै बुंनाय जायो दा जोङो रुमाव मा मा सुबिदा दङ होनब्ला बुंनांगोनदि जोंहा एसेबां मानि जोंहा रुमाव सुबिदा मोननाय जाया एफा खायफा जोंहा कारेन्ट बिल होनांगौ दैनि बिल होनांगौ आरो बेबायदिनो गाव जानायनि गोबां खरसाफोर खालामनांगौ जेरै दैलि जोंहा सेजौ नैजौसोआ बाहायनो गोनां जायो मानोना जोंहा साम बो फुंनि बेलासिनि आरो आरो मोनानि जानाय आदारनि थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो बेफोरबायदि रांनि गोनांथि जानायलाय जोंहा लजिङाव जायफोरा इसे गोरिब थाखोनि सुबुंफोर एबा रां खामायनो एसे उसुबिदा जायो बिदिया थायैआनो साबसिन होनजायो मानोना जोंहा आं गुबुन जायगायाव फैनानै थाफैनायनि खोथाया एसे आलदा बेयाव जोंना जेब्ला रुम मालिकआ रां बियो एबा लजिं मालिकआां रां बियो अब्ला बे समाव जोंहा होनो गोनां जायो एबा होनांगौ जायो होआब्ला लजिं मालिकआ सोरबा बायदिया मोजांब्ला जेबो बुङाबो जानो हागौ नाथाय खायसे खायसे बायदिया जोंहा गोबां बायदिसिना रावजों बखियो एबा बुङो जायनि थाखाय जों खोनासंनानै थानो गोनां थानो गोनां जायो दा जोंहा लजिंनि सोमोन्दै आरो गोबां खोथाफोर बुंनो हाबावो जोंहा न'जों होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयाव संनायनिफ्राय लानानै जानायनिफ्राय लांनानै गोबां रांनि खरसा जानायखौ मोननो हायो जेरै जोंहा संनायावबो जोंहा गेसनि गोनांथि जायो गेस नङाबाबो जोंहा जेरै मा होन बेथ' इन्डाक्सन बेफोरनि गोनांथि जायो बेफोराव बो जोंहा गोबां रां खरसा जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा लजिंआव माब्लाबा समाव जोङो मोनसे रुमावनो थानानै मोनसे रुमावनो संनानै जानांगौ जायो आरो बबेबा समाव जेनेबा रां बुरजा होनो हायोब्ला संग्रा रुम एबा किटसेना आलदा आरो उन्दगाराया आलदा बेफोरबायदिबो मोननो हायो आरो बेसेन लानानै बेसेन लजिंआ मोजां गाज्रि थायो एबा रुमा मोजां गाज्रि थानायखौ जों मोननो हायो बेबायदिनो जोङो लजिंनि सोमोन्दै गोबां खोथाफोर बुंनो हायो दा नोंथाङा आंनो हस्टेलनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो हस्टेल होनोब्ला हस्टेल होनोब्लाथ' आथिखालाव गोबां स्कुल निफ्राय लानानै जेरैबायदि हायार सेकेण्डारि डिग्रि एम ए बायदिफोराव आरो बि एड बायदिफोरावबो डि एल एड फोरावबो हस्टेल हस्टेल थानो हायो आरो नोंथां जेरैबायदि गोरिब न'खरनिफ्राय फरायनो फैनाय फरायसाफोरा जुदि हस्टेल थायोब्ला गोबां रांनि बिथिङाव एसेब्लाबो हेफाजाब होयो होननानै आं साननो हायो आरो मानोना हस्टेलाव थानानै फरायोब्ला जेरैबायदि हस्टेलाव एडमिसनल' खालामनांगौ बिनिफ्राय जा निल' होनांगौ जेरैबायदि ओ दान हे दान बेफोरबायदि उम मान्थलि फिस बेफोरबायदि होनाङा आरो जेरैबायदि रुमाव नोंथाङा बुंदोंमोन ओ दान दान मोनसेयाव जेरैबायदि बेथन होनांगौ नाथाय हस्टेलाव थाबा बिब्दि होनाङा जेरै एदमिसन ला फैजेननाय बे समावल' ओ एदमिसन लानायावल' फैसा खारगोन आरो बिनिफ्राय ओम जानायाव थांबाय थागोन बिनिफ्राय हस्टेलाव थाबा बेनो मोनसे आरो नोंथां गावनि ओ हारिनि जा जानाय लोंनायफोरखौ जानो मोना जेरैबायदि ओ जोंनि बर'नि अनला ओंख्रि ओ साम'ओंख्रि सबाय ओंख्रि आरो मैथाजों ना बायदिफोरखौ जोङो हस्टेलाव थाबा मोनजाया आरो नोंथाङा जेरैबायदि रुमाव थायोब्ला गोसो बायदि संनानै जानो हायो ना नाथाय हस्टेलाव थाबा बेफोरबायदि जाया म हस्टेलाव थायोब्ला बेबो मोनसे मोजां दि ओ जुदि जुदि सासे फरायसायाव हस्टेल थायो बियो गोसो बायदि बाहेरायाव ओंखारलांनो मोना बियो ओ बियो वार्डेननि
ओ बायदियै सोलिनांगौ जायो ओ जेरैबायदि सिनियरफोरनि खोथा बायदि सोलिनांगौ नांगौ जायो बिनि थाखायनो ओ जुनिर जुनियर समाव एबा एडमिसन लाजेननाय समाव ओम गोबां खस्थ'बो मोननो हागौ आरो ओ गोबां गोबां मोजांबो जानो हागौ आरोना नोंथां बेबायदिनो सोरबा सोरबा गोबां गावखौनो लानानै दुगानाय थायो बेफोरबायदिया एसेबाबो हस्टेलाव थायोबा सोलायो होनना बुंनो हायो आरो मानोना जों नुबोनो मोन दों बेबायदिनो गोबां सुबुङा हस्टेल थानानै ओ एसेबाबो सोलायनायखौ आं नुदों आरो नोंथां बेबायदिनो ओ हटेल हस्टेलाव थानानै ओ फरायसाफोरा फराय जाय ओ न'खरा गावनि गथ' गथाइफोरखौ बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो एबा ओ एडमिसन लाहोनो जोबोद खस्थ' खस्थ'ब्ला ओ हस्टेलाव दोननानै फरायहयोब्ला जोबोद मुलाम्फा जायो आरो ओ नाथाय बियो पास समाव गोबां खस्थ'खौ सहायनांगोन आरो नोंथां अब्लानो जा अब्लानो गासिबो जालांजोबगोन बेबायदिनो हस्टेल होनोब्लाथ' आथिखालाव बयबो बो मिथिखागौ मानो होनब्ला आथिखालाव बयबो हस्टेल थानानै बांसिनानो फरायो बिनिखायनो हस्टेलनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो आं नोंथांनो फोरमायनानै होनाय जाबाय आरो नोंथां आरो नोंथाङा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो दं नामा?
दाथ' दा आं लजिंनि बेलायाव नंगौ थारैनो सैथो नोंथाङा बुंनाया जेरै गोसो बेरै ओ ओरैनो संनानै जानो हायो नाथाय बेयावबो ओ गोबां रांनि गोनांथि जायो जेनेबा जों नों बेदर जानो लुुबैदोंबा बेदर मोनजायो नाथाय नोङो बेदरखौ बायनो थाखाय रांनि गोनांथि जायो आरो जेरै नोंथाङा जेरै सबाइ बायदि बायलानि खोथा बुंदों नंगौ संनानै जानो हायो नाथाय बेफोराव सब गाैयावबो रांनि रांनि खोथाया फैजोबो मानोना आथिखालाव राङा गोबां बिफाव लायो बायदि बायदि बायनाय बायदि बायदाया बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायफोराव जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जायो रां गैयाब्लानो जोंहा आथिखालाव ओ सोलिनो हानाया गोबां गोब्राब जायो। ओ बेबायदिनो जोंहा रुमनि बिथिङाव गोसो बायदि बबेबा रुमाव नोङो गोसो बायदिबो थांलाय फैलाय खालामनो हायो नाथाय बबेबा रुमाव थांलाय फैलाय खालामनो हाया मानोना खायसे खाय से रुमनि मालि सिट्रिक जायो आरो खायसे खायसेनिया नरमेल जायो ओ बेफोर बायदि रुमफोराव जेनेबा थायोब्ला नोङो गाव एसे साबधान जानो गोनां जायो मानोना आथिखालावथ' ओ गोबां धोरोमनि गोबां रो खोमनि मानसिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। ओ बेबायदिनो खायसे मोजां रोखोमनि खायसे गाज्रि रोखोमनि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोन्नाय जायो। बिदिनो बबेबा समाव नोङो गाज्रि सुबुंफोरजों एबा गाज्रि रो खोमनि सुबुंफोरजों ओ लोगो मोनसन बायोब्ला लोंला जाला बायदिसिना जायोब्ला नोङो फरायनो थाफैनाय एबा माबा मोनसे खालामनो थाफैनाया नोंनि सिमाङा फेलें जानायखौ नुहुरो मानोना लोंनाय जानाय बायदि बायला दुग गोब सोनानै थाबा नोंनि लानाय थांखिसिम मोननायाबो जानो हागौ नाथाय खायसे खायसेया सहैयोबो मानोना बिसोरो लोंनाय जानायजों लोगोसे गावसोरनि फरायनाय बायदिफोरखौबो लांफाबाय थायो नाथाय लजिं थानानै बेफोरबायदि लोंला जाला खालामोब्ला नों गावनिनो गोबां लस जायो मानोना जोंहा जानाय लोंनायाव माखासे खरसा जाखायो दा आरो बिदि एक्सट्रा जानाय लोंनाय खालामनानै जोङो लजिं थायोबा गोबां लस जायो होननानै आं सानो नाथाय हस्टेलाव बेफोरबायदि संना जानायनि सुबिदा गैयाब्लाबो हस्टेलखौ मोनाना हस्टेलखौ मोजां नुहुरो मानोना बेयाव गासिबो सुबुंफोरानो ज' ज' थालायो इउनिटि होयो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुं माहारिफोरखौ जोङो हस्टेल नि गेजेरजों लोगोफोर थायैनानै कमिउनिकेसन स्किला बांनायखौ आं नुहुरो मानोना हस टेलाव ओनसोलाव गोबां जाथि एबा हारिनि सुबुंफोरा ज' जायो। बैसिजों रायलायनानै नोङो गावनि स्पिकिं स्पिकिंखौबो इमप्रुभ खालामनानै लानो हायो। बिनि अनगायैबो जोंहा हस्टेलाव थायोबा गोबां मुलाम्फा जायो होननानै आं सानो मानोना बेफोराव बेफोरबायदि दहायनो नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा रुमनि भारा होनाङा जानायनिल' एसे होनांगौ बेफोरबायदि खोथा बुंनोांखाबाय दा जोंहा रुम थायोबा गोबां लसबो जायो जेरै जानायनि होनांगौ थानायनि होनांगौ बायदिसिना इउस खालामनायनि होनांगौ बेफोरबायदिनो गोबां खरसाफोरखौ जों रुम भारा थायोबा होनो गोनां जायो नाथाय हस्टेलाव थायोबा बेफोर फ्रसारफ्रा ओ ओ नै मा होनो बेखौ स्निजिबा बाजि जौखोन्दोसोआनो ओ खमायो औ नोंथां औ नोंथां
जोंना समाबो जाना